ना नोंथां जों दा थास'नि आबादखौ बोरै गायो एसे फोरमायलांसै
अ अ फोरमायजागोन नोंथां ओ गिबियावनो खुलुमबाय नोंथां। गिबियावनो आंनि गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो
औ नोंथां। नोंथाङा एसे ओ थास' आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायनो कल खालामदो नङासै आंनो होमबा।
औ औ औ नोंथां।
नोंथां नोंथाङा ओ एसे फोरमायना होग्रोगोन ना आङो जागायग्रोनो नोंथां?
नों फोरमायग्रो नोंथां होमबा
अ नोंथां ओ गिबियावनोथ' आङो निमाबा बिग्रोन थाबाय नोंथांनिसिम
ओआंनावबोथ' एसेबां ओ रोंगौथि गैया बे थास' आबादनि सायाव थास'आ माबायदि बेफोरनि सायाव बारा रों थि गैया होमब्लाबो आङो जा एसे मिन थिगौ बेखौनो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै आरो ओ होना सोंद' समनि गेजेराव जोङो एसे सावरायनोसै सानैजोंनो थास' होनबा ओ थास' होनोब्लाथ' जोंनिया ओ गोबां जोङो नुनो मोनो गोबां हादरफोरावबो जोङो बेखौ गायनाय स' आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै जोङो बांलादेशफोरावबो नुनो मोनो नेपाल ओ बायदिसिना चाइना बेफोरावबो नुनो मोनो ओ जोंनि भारतावबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? अ दोङो ओ जोंनि भारतनि भारताव जोङो जि ओ थास'नि आबाद बेखौ जोङो एसे सावरायनोसै। ओ नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै आङो। ओ थास' आबादाथ' जोंनिया गोदो -गोदायनिफ्रायनो जोंनिया सोलिबो होननाय नङा होनोमब्ला नोंथां नोंथाङाबोथ' एसे बेफोरनि बागै मिथिगौ जानांगौ नोंथां? औ औ नोंथां। ओ दा जोंनिया थास आबाद होनोब्ला जोंनिया गोदो गोदाय आबौ आबौ आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो बेखौ ओ गायबोनानै बेजोंनो जोङो संसार जाबोनाय नङा होमब्ला नोंथां?
ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया थास' आबादखौ जोङो बोरै मावोमोन सिगां आबै -आबौमोनहा माने सानसेखालि आंबोथ' थास' आबादखौ माबायदि मावो बेखौ मिथियामोन नोंथां। सानसेखालि जोंहानि आबौ सासे दोंमोन ना बे आबौनाव आङो सानसेखालि सोंबाय ओ थास' आबादखौ बोरै मावनाय जायो होननानै। बेखौ सोंलायबा आबौआ खोन्थाबाय आंनो थास' आबादखौथ' जोङो ओ
लांदां
ओ बेबायदि बोथोराव मावनाय जायो ओ जाय बोथोराव जोङो मा ओ गोजां बोथोराव जों ङो बेखौ मा आबादखौ मावनाय जायोनो बेबायदि होनना मायबाय गोजां बोथोराव जोङो ओ फास्टावनो जोङो ओ दुब्लिफोराव जोङो हालखौ एवना लायो गोदो गोदायथ' जोंनिया ओ ट्रेक्टर बेफोरबायदि जोंनियाव ओ साइनटिफि ओ ओ हालेवनाय गैयामोन ना गोदो गोदाय बे समाव जोंनिया मा नांगोलजों नांगोल जुंगालजों जोङो मा मोसौजों हालेवोमोन नङा होमब्ला नोंथां
औ
अ औ नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ फार्स्टआवनो गिबियावनो आबाद बोथोराव जोङो दुब्लिखौ हालेवना लाग्रोयो नांगोल एबा जोंनिया दानि जुगावथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजों हालेवना लानानै जोङो गिबियावनो हाखौ फोमोनग्रोना लायो ओ जोङो खेबनै खेबथाम बेखौ हालेवनानै हाखौ गुरै खालामना लानानै जोङो ओ बे थास' आबादखौ मावनाय जायो आरो जेरै जोङो थास'खौ फार्स्टआवनो जोङो मा थास'खौ गायनाया जोंनिया गोबां बिबांनि जोंनिया थास' दं नङा होमब्ला नोंथां गोबां रोखोमनि जेरै जोंनिया आसु थास' ओ बेबायदिनो न'नि थास' बेबायदिनो जोंनियाव हाग्रानि थास' होननायबो दोङ ना नङा होमब्ला नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो मा ओ आसु थास'खौ थास'नि बागै आङो खोन्थानोसै एसे आसु थास'आ जोंनिया मा बे जोबोर जानोबो मोन मोजां जायो नङा होनोमब्ला नोंथां आसु थास'आ गोबां जानो मोजां जायो बे आसु थास'खौ जोङो मा गिबियावनो जोंनि बेनि बेदर जि ओंखारो ओ बे बेदर होनो ना इखौ बे बेदरखौ जोङो मा फार्स्टआवनो जोङो बायनानै लाबोयो हयथ'बा जोंहा न'आव सिगांनि जोलै थानाय दङब्ला जों बेखौ ओ हायाव एयाव जोंनिया हाया मोन्नाय दङो बेखौ गुरै खालामनायाव जोङो ओ एसे आखाइजों एबा खन्थि ना मा होनो बेखौ बे खन्थिजों एसे जावखुनानै जों मा लाइन लाइन जों मा फबना गालांनाय नायखौ जों नुनो मोन आरो नोंथां बेबायदिनो फबना गालांनानै बेखौनो ओ जोंनिया बेयो ओ खिलिनाय जोंनिया ओ थामजि दिन एबा नैजिबा दिननि गेजेराव जोङो बे बिलाइखौ ओंखार ओंखारबोनायखौ नुयो आरो बेनिफ्राय नोंथां
औ
बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो जोङो ओ थाम थाम मानथ एबा थाम दाननि उनाव जों बेखौ ओ मोजां खिलिबोनायखौ बेनि बिलाइखौ ओंखारबोनायखौ जोङो नुजोबनो मोनो आरो नोंथां बे बे ओ खिलिबोयोब्ला जोङो सानना नायबाय थास'आ जोंनिया मोजां जादों मोजां जादोंब्ला जों बेखौ ओ जोङो बेदर थांदों ना थाङाखै बेखौ जों बोरै सिनायगोन जोङो जोङो मा दिनजो हिसाबाव सिनाय जेनेबा दान एबा दिनजों जों मिथियो होनोब्ला ओ थाम दानसोनि उनाव जोंनि इयो मोजां खिलियो बेनिफ्राय जोङो ब्रै बा दानसोनि उनाव जोंनिया बेयो मा बेदरा थाङो बेनि बेदरा मोजाङैनो थाङो अब्ला जों बेखौ बेनि बेदरखौ बुखोयो हयथ'बा जोंनिया बेयाव थास'खौथ' जोङो गुबुन गोबां रोखोमै जानो हायो बेनि थास' बिलाइखौबो जानो हायो नङा होमबब्ला नोंथां बेनि बिलाइखौबो जानो हायो बेनि बिथराइ बेखौबो जानो हायो ओ बेनि बिबारदि ज बारो बे बिबारखौबो जोङो जानो हायो बेनि ओ बेदरखौबो जानो हायो जोङो मा बेयाव जोंनिया औ फालांगि मावनायाव जोंना जोबोर मोजां जायो। जायो बे थास' आबादखौ मावोबब्ला जोंहाबो जोबोद मुलाम्फा जायो नङा हब्ला नोंथां।
औ बे औ नोंथां बेबाददिनो जोंनिया मा ओ जों बेनो गिबियावनो जोङो बेनि ओ बिबारखौबो जोङो फाननानै जोङो ओ रां खामायनो हायो बेनि बिलाइ एबा बिथराइखौबो जोङो फाननानै जोङो मा रां खामायनो हायो बेनि ओ बेदरखौबो जोङो फाननानै रां खामायनाय जोंहा गोबां मोनथाम रोखोमै जोंनिया मा बेखौ ओ मोनथाम माने मोनब्रै रोखोमै जेरैबा जोंनिया थास' आथिंबो होनो ना नोंथां। ओं बे थास' आइथिंखौबो जोङो मा फाननानै जोङो फैसा खामायनो हायो आरो रां खामायनो हायो बे जोंनिया बुहुत बिबांनि मुलाम्फा जायो बेखौ गायोब्ला जोङो बिबार खौबो जोङो फाननो हाबाय बिखि फारसेथिं बिनि बिथररायखौबो फाननो हाबाय जानोबो हाबाय ओ बेनि थास' आथिंखौबो फाननो हाबाय ओ बेनि बेदरखौबो फाननो हाबाय जोङो फाननानै गोबां ओ गोबां फाननायखौ नुदों जोङो। ओ जेनेबा थास' बिबारखौथ' नोंथाङाबो मोनजाबाय जानो हागौ जोबोर गोथाव जायो नङा होमब्ला नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनिया
ओ जोङो बे थास' बिबार थास' बिबारखौ जोङो अमा बेदरजोंबो जानो हायो। एबा ब्रयलार बेदरजोंबो जानो हायो जोंनिया ओ जोबोर गोथाव जायो नङास दे होनोमबा नोंथां। ओ औ नोंथां बेबायदिनो जोङो बेबायदि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोना आर ओ दा जोङो ओ बेखौनो नुबोबाय थादोंदि जा जोंनि भारत हादराव जोङो बेखौ नुबोबाय थादों आरो जोंनि बांसिन आसाम ओ बेंगल तामिलनाडु बेफोराव बांसिनै जोङो बे आबाद मावनायखौ जों नुबोबाय थादों आरो नोंथां गोबां बिबांनि आबाद मावनायखौ अ बेबायदिनो ओ दा नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे एसे सावरायना होनो हाबावगोना आंनो बेनिख आंनिखुइ साबसिन जेनेबा नोंथाङा जि मिथिगौ नोंथाङा थास' आबाद मावनायनि सायाव मा मिथिगौ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
एसे औ दे दे नोंथां।
ओ जों सिगाङाव जों सिगाङावनो हालखौ नोंथाङा होननाय बायदि दि जों सिगाङावनो हाल एवनानै लानांगोन मोसौ एबा दानि जुगावथ' ट्रेक्टर दं नालाय ट्रेक्टरजो नङाबा मोसौ ओ नांगोलजों जोङो हालेवग्रोना लानांगोन सिगावनो बिनि उनाव जोङो जोङो बेनि उनाव जोङो जोङो थास' थास'खौ जोङो खर' थास'खौ थास' बेदरखौ जोङो खर'खौ एसे हाख्लाबनानैबो लायो बिनि उनाव जोङो फें फेंखा थास' थास'नि फेंखा बिदि फिसा फिसा बेदर थायोना बेखौ बेखौबो गायो आरो
औ नोंथां नंगौ औ
जों खदालजोंबो जावनानै खदाल एबा ओ खदाल एबा खन्थि एबा नांगोल जो‌सिन बोग्रोनानै जोङो बेखौ गायो आरो
औ औ नंगौ
बिनि उनाव बेनि उनाव जोङो जिगाब माइनि ओंखारनाय जिगाब बेफोर बेफोरखौ खोबना होयो आरो बेसर साख्लिफोरखौ खोबनानै होयो बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो थास'आ महर लाबा जोङो बिखौ ओ हाग्रा बेयाय हाग्रा रज'बा जोङो हाग्राफोरखौ हाग्राफोरखौ फुयो आरो
औ औ नोंथां नंगौ।
बेनि उनाव जोङो बे हाग्राखौ फुखनायनि उनाव जोङो
औ
हासारबो होयो आरो हासारबो होनाय नुयो बि बिनिखौ उनाव जोङो बेखौ साब सिखोन लाखिनांगौ आरो हाग्राबो सनना होनांगौ हाग्राबो फुना होनांगौ
औ औ नंगौ
दा नोंथाङा नोंथाङाबो बुंलांदोंमोन ओ थास' थास' बेदर बेदरखौथ' जाखायो ओ बिलाइखौबो थ' बिलाइ गांखं बेफोर बिबारफोरखौबो जायो आरो थास' आइ आथिं थास' आथिं थास' आथिंखौबो जों जायो। थास' थास' आथिंखौ जोङो बेदरफोरजोंबो जायो आरो
औ नोंथां औ जाबाय नोंथां औ जाबाय। जोबोर गोथाव जायो नङासै थास' बेदराबो बेनि आसु थासुनि
औ औ औ थास'आबो बेलेग बेलेग दङ जेरै ओरै माइब्रा थास' बिदिनो बायदि बायदि दं आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ
आंथ' गुबुन हादराव बारा नुवाखै माने आं बारा मिथि या आरोना नोंथां जों जोंनि जायगायाव गायो नालाय गायो बे बे खौल' आं मिथियो आरो बेलेग हादराव गायो गायोना गाया मिथिया आरो
औ औ औ नोंथां नोंगौ औ औ।
जोङो थास' गायनानै बे फैसा खामायनो हायो आरो फाननानै थास' बिबारखौबो थास' गांखं बिथराय आरो आं थास' आथिं बेफोरखौ फाननानै जोङो फैसा मोनो आरो रां आरजिनो हायो।
औ नोंथां औ औ।
आंथ' थास' आबादनि बागै एसे फोरोंनाय फोरमायबाय आंथ' बारा मिथिया दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
अ जोंनियाथ' नोंथाङाबो जोबोर मोजाङैनो फोरमायलांबाय बे थास' आबाद नि सायाव ओ जे थु नोंथाङा नोंनि रोंगौथिखौ नोंनाव जि मोनदांथि दङ जि थास' आबादनि एसे नोंथाङा ओ गियान दोङ एसे रोंगौथि दङ बेखौ मोजाङैनो फोरमायलांबाय नोंथां। ओ नों नोंथां जे जोंनियाथ' दा समाबो जोंनिया जाबोबाय नङा होमब्ला नोंथां। ओ दा नोंथांजों रायलायनानै आङो जोबोर मोजां मोनबाय नोंथां। ओ नोंथांनिफ्राय आंनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां ओ खम खमनि गेजावनो नों नोंथाङा दि ओ बेबायदि थास' आबादनि सायाव एसे बुंफोरना होबाय नोंथां नङा होमब्ला नोंथां। ओ नोंथांनिसिम आङो ओ साबायखरखौ बहरनाय थाबाय ओ जि आंनावबो रोंगौथि दङ आंबो जि आंनि मोनदांनाय आंनि नुबोनाय बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायबाय नोंथां नङा होमब्ला बे फोरमायनायाव ओ बे फोरमानायाव आंनावथ' एसेबां जा-रोंगौथि गैया नालाय अब्लाबो आङो जि एसे हायो नोंथांनो सुंद' समनि गेजेरावनो फोरमायना होबाय नोंथां आरोबाव जोङो ओ उनफोराव बेबायदि रायलायनो सुबिदा मोनोब्ला जोंनियावथ' गोबां बाथ्रा रायलायनाय दं नङा होनब्ला। बे बुहुमाव जोङो रायलायनो होनबा जोबनो थाङा। ओ जेखिनि जोंना मिथिंगानि बागै जोङो रायलायनो हायो ओ जोङो बायदिसिनानि बागै जोङो रायलायनो हायो। बेबायदिनो जोङो मा फरायनानै जोङो फोजोबनो हाया जोङो जोंनि बुहुमावथ' गोबां रोखोमनि ओ बायदिसिना सावरायनो लागा बाथ्रा थायो नङा होमब्ला नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ जोङो उनफोराव सुबिदा मोनबावब्ला उनफोराव नोंथांजों मोजाङैनो रायलायगोन होननानै आङो मिजिं थिनाय जाबाय नोंथां। आरोबाव खेबसे आङो जोबनायावनो नोंथांखौ बे बुंनो सानदों